हेल' खोनादोंना नोंथां
अ औ औ नोंथां खोनादों
औ औ नोंथांजों औ औ नोंथां औ खोनादों
औ
ओ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोना जाहैबाय आङो जेनबा बर' आइजोफोरनि जि गहेनानि सायाव सावरायनो सानदों आरो
औ
मानोना जोंहा बर' आइजोफोरा माने माखासे जोंहा गहेना जेनेबा गानो नङा होमबा
औ औ
दा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन हागोन नामा जेनेबा मा मा गानो गोदो माबायदि मोन बेखौ बोरैहाय मोनै जायोमोन औ एसे फोरमायदो
औ नोंथां औ दा जेरैबायदि नोंथाङा आंखौ माने बर' आयजोफोरनि गहेना फाथिनि सोमोन्दै बुंनो थिनदों
औ
औ गहेना एबा जेनेबा गहेना एबा लो होनोबाथाय आइजो माहारिनि ओ समाजारि जोबोरैनो गोनांथार मोनसे बेसाद
औ
औ गहेना गानाब्ला आइजोफोरनि गोसो आरो सोलेरा आबुं जानाय बायदि मोना
औ औ
गहे बेबायदिनो गहेना गानै हिनजावफोरखौ गोरिब दुखुथिया होननानै सानो साननाय जायो औ बेबायदिनो धोनि न'खरनि हिनजावब्लाबो माने रान्दि हिनजावा गहेना गाननायनि फ्राय जानगाराव जानगाराव थानायखौ जों नुनो मोनो।
औ
औ नाथाय जेनेबा गहेना गाननायखौ होब थानायनि बर' समाजाव नेम गैया स्टना औ सना आरो रुफाजों गहेना दाहोनानै बर' हिन्जावफोरा खोमायाव बेबायदिनो गन्थंआव गोदोनायाव आखाइयाव आथिङाव आरो आसियाव गाननायखौ जों नुनो मोनो औ बेबायदिनो बर' हिन्जावफोरनि बाहायनाय माखासे
रोखोमनि माने गानग्राफोरा जेरै खोमायाव गानग्रा लो गन्थंआव गानग्रा लो औ गोदोनायाव गानग्रा- लो ओमफ्राय आखाइयाव गानग्राल
ह
खोमायाव गानग्रालो होनोब्ला जेरैबायदि फुलखुरि सेरा जाबख्रिं औ थालें माने थालें लरा फासा जुंखा बैग्रि बिबार खेरेन्दाय बेफोरबायदि आरो औ ओमफ्राय गन्थंआव औ गन्थंआव गानग्रालो होनोबाथाय जेनेबा नाफा खुल नलद औ गन्थं बालि आरो दौला
औ
गोदोनियाव गानग्रा लो होनोबाथाय जेरै चन्द्रहार बिसाहार जिनजिरि बिलो ओमफ्राय आरोै आरो आबैल
औ।
औ आखयाव गानग्रा लो होनोबा बाला आसान थयाान आरो बावथि बेबायदिनो औ आखायनि आसियाव बायदि बायदि रोखोमनि सना आरो सुफानि आसथाम गान्नायखौबो जों नुनो मोनो औ औ बेबायदिनो नाथाय जेरै साम' दा होनाय रोखोमनि माने साम' दा होनाय बायदि गिदिरल'द्रायद्राय नायनो दुलुर समायना गोमो गाबनि बेसेन गोसा गहेना बे गहेनाखौ जेनेबा बैस गोरा बुरै आरो माने रांखावरि गोनां हिनजावफोरखौ बांसिन गाननायखौ जों नुनो मोनो।
आतसा आतसा औ।
दानानै लानाय जायो आरो औ जेरै ओमफाय इन्थि औ औ इन्थि बेबायदिनो इन्थि होनोबाथाय माने स्लिम दुलुर महरनि बि सादारन गानग्रा लो बेखौ बांसिनै औ उन्दै एबा गथ गथ'फोरनो गानहोनायखौ नुनो मोनो सनाजों दानाय बेबायदिनो लो खायफा गाब गोनां अन्थाइबो होननानै समायना खालामनाय जायो।
ह
औ बेबायदिनो खेरा होनोबाथाय इन्थि बायदि महरनि जेबो महर गैया स्लिम सनानि द दुलुर बेंखन महरनि बेखौ उन्दै उन्दै उन्दै आरो सिख्लाफोरखौ बांसिनै गाननायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ।
अ जाबख्रिं जाबख्रिं बुङोबाथाय जेनेबा दामजु जाबख्रिं बायदि दाम महरनि समायना माने बेंखन महर सिख्लाफोर गानग्रा लो आरो बेयो
औ औ।
औ बेबायदिनो फुथि होनोबाथाय बेयो सनाजों दानाय फिसा माने बिबार बायदि महरनि खोमा बिलाइयाव गानग्रा आरो औ बेबायदिनो मा? ख्रि माख्रिया बेबो सना एबा रुफाजों दानाय खोमा बिलाइयाव गानग्रालो औ बेबायदिनो बेबायदि बेनि अनगायैबो बर'फोरा सनाजों दानाय। फासा फल ओ जुमखा बैग्रि बिबार खेरेनदाय। खेरुदुल बेबायदिखौ खोमायाव खोमायाव गाननायखौ जों नुनो मोनो ओमफाय औ औ एबा गन्थंआव गानग्रा गहेनाफोर जेरै नाफाखुल बियो माने फिसा महरनि बिबार बिबार बायदि सनाजों दानाय जायो बेखौ अ
दानाय जायो‌ नामा
औ माने सना आरो जों रुफाजोंबो जों दानायखौ नुनो मोनो बांसिनै माने बर' आइजोफोरा सना आरो रुफाजों दानायखौसो बांसिनै बाहायो नालाय
नोंथां
औ
जेनेबा नाफाखलखौ जेनेबा जोंनि बर' आइ बिदिबा आइजोफोरा गानो नङा होमबा? बेनि माबाफोर जेनेबा जा होन माबाफोर दङ नामा जेनेबा
जाहोन माने बेबायदिनो जेरै बर' आइजोफोरखौ जेबो गानथाराबा औ औ नोंथां खोनादों बेबायदिनो बर' आइजो फोरखौ माने देलायनायजों बांसिन समायनायखौ नुनो मोनो जों
औ औ
औ बेखायनो बर' आइजोफोरा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ गावसोरनि गेजेराव मोनसे नेम बायदि खानानै दोनबोदों माने बिसोरो सना आरो गन्थंआव बेबायदिनो माखासे गोदोनायाव
हायाव आइ आसियाव बेबायदि गहेना फाथि गाननानै माने गावखौ समायना खालामनायखौ जों नुनो मोनो
औ ओम आस्सा नोंथां ओ जेनेबा जों गोबां दायो जोंनि जेनेबा माखासे गोदान जोलैमोनफोरानो गहेना होनना बुङोबा माखौ खौ बुङो मा बुस्थु बेबायदि एसे साननाय फैयो जेनेबा नङा होमबा?
औ औ
लोगो लोगो माबा मा मा जिराद बिदि सानो जेनेबा
औ औ
दा एक्सुलि बियो माबायदिमार जेनेबा मोनसे गासैखौबो लाफानानै दङ गहेना होनो‌ बेखौ‌ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओं औ ओ बेबायदि जेनेबा गासै जेन बे खोमायाव गानग्रा आइ ओ गन्थङाव गानग्रा बेफोर माखासे सना एबा रुफाजों बानायनाय बेफोर गासै बेखौबो जोङो ओ- गहेना गहेना फाथि होननानै बुंनाय जायो।
नोंगौ नंगौ
औ औ आ- नोंथाङा बेनि बर' आयजो औ बर' आइजोफोरनि माखासे गहेनानि सोमोन्दै आंनो एसे माने फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ आ माने आंथ' माने बिदि बांद्राय माने बिदि फोरमायनो हानाय नङा माने आं बिदि बांद्राय माने बिदि मोनथिस्लाबाबो थेवबो जिखिनि माखासेखौ नोंथाङा आं जायखौ मिथिगौ बे नोंथाङा बुंखांबाय जेरै जेनेबा सासे ओ जोंहा हाबा जानो गोनां सासे आइजोआ जे जायखौ जों खैना गोदान होनना बुङो नङा होमबा बे खैना गोदाना माने माखासे गावनि हाबानि समावहाय माखासे ग गहिनाफोर गानो नङा होमबा जेरै आसान गानो ओ- ग माने खोमानि गानो गथं फुंनि गानो गोदोनानै गानो।
औ औ
दा बेफोरखौ माने माने हाबानि समाव बरया माने जोबोद माने समायना माने माने साजायनानै बेखौ गाननाय जायो आरो नङा होमबा बेफोर गासैखौननो गहायना होनना बुङो नङा होमबा?
औ नोंथां औ
औ औ आ होनबा थारैनो जोबोद माने गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंबाय आं माने जबोद मोजां नांबाय आरो जेनेबा बै गहेनाफोरनि जेनेबा माबाया बेसेसो माने माबा जायो मा होनो बेसेसो राङाव जों बेफोरखौ जों
अ आ बेबाय सिगांनि समावथ' जोङो गोदो गोदायनि समाव जोङो खम बेसेनावनो मोननो हायो हायोमोन नाथाय आथिखालाव जों बेखौ ओ- खम बिबाङाव माने खम बेसेनाव मोननो हाला सनार रुफानि दामा माने बारायनायनिफ्राय दा बारायलांगासिनोनो दं होननानै बुंजायो औ बेनि जाहोनाव माखासे माने गोरिब आयजोफोरा औ बेबायदि सना एबा रुफा बिदि दाहोनानै गाननो हानाया गोब्राब जानानै फैबाय औ
दा ओ गहेना माने गहेनाखौ जेनेबा दाबो जोंनि आइजोफोरा गानो नङा होमबा आरो गोबां गोबां गहिनायफोरा एक्सुेलि जोंङो गोदो जोंनि आबै आब ज गानबनाय माने माखासे माखासे गहेनाफोरा खिन्थु दायो एसे माने गोमालांनो बा खम खम जालांगासिनो नङा होमबा
औ औ नोंथां औ
जों नुनो मोना दायो नोंथाङा माखासे बेयावहाय गहेनि नाम माने मुंखौ बुंदों नङा होमबा
औ नोंथां
मुंफोरनि माखासेखौ जेनेबा दायो जोङो मोननो थांनो नागिरला
औ औ
ओ ओ बे बेनि जाहोनखौ मा होनना सानदों नोंथाङा
ओ बेनि जाहोनानो जाबाय जेनेबा गोदो गोदायथ' जेन फुलखुरि बेफोरनो बांसिन माने बाहायजायोमोन नालाय खोमायाव गानग्रा हिसाबै फुलखुरिखौ बांसिन बायनायखौ जो जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालनि माने सो मुजो मुगा सालायनायजों लोगोसे
औ
ओ बेबायदिनो सनानि महरखौबो गुबुन गुबुन महरैस दानानै गाननायखौ नुनो मोनसै
औ औ नंगौ
लेग मदेलाव बानायनानै औ
उम उम नंगौ नंगौ होमबा नोंथां नोंथांजों रायज्लायना जोबोद मोजां मोनबाय आरो गोबां बाथ्राखौनो आङो बा मोनथिनो हाबाय ओ जोंनि जोंनि रायज्लायनायखौ बे समाव दोनथ'नोसै नामा समाबो ज
औ नोंथां औ दे